हेलौ।
हेलौ।
हेल' नोंथां। औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रिना?
औ ओं आं
ओं। दा आं नोंथांनि सिम ओ बर'फोरनि ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै माने सोंनो सानदों माने सावरायनो सानदों आरोना। ओम बर'फोराथ' बर'फ फोरथ' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मावो आबाद
औ।
बे मैगं थाइगंखौ न' आबाद मावनायजों लोगोसे मिथिंगानिफ्रायबो बुथुमनानै लायो।
औ।
बेबायदिनो मेसें बोथोरनि आबाद दैज्लां बोथोरनि आबाद गोबां रोखोमनि आ-मैगं थाइगंनि आबाद मावो। ओ बेनि गेजेराव ओ जेरै फाथो मैगं मैथा, था रुन आरो जोगोनार लाव। लाइ लाफा मुला बेफोर गासैबो मैगंखौ बर'फोरा गावसोरनि ओ बारियावनो न'नि साखाथियाव थानाय बारियावनो गायनानै लायो। आहाय बिनि अनगायैबो मि मिथिंगानिफ्राय गोबां रोख फुंनि मैगं थाइगंबो बुथुमो। नोंथाङा ओ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय मैगं थाइगं सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ जागोन दे ओ नोंथां खोनादोंना आंनिखौ,
औ औ खोनागासिनो,
औ ओ बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने, ओ माने न'आव मावनाय, बेनिफ्राय, ओ अनगायैबो माने ओ हाग्रानि जाय एबा मिथिंगानिफ्राय गोबां मैगंफोरखौनो बु बुथुमनानै ओं ओंख्रि महरै संनानै जाबोदों, ओ बेफोर मैगं थाइगंफोरनि बेलायाव ओ जो नायोब्ला नु नुनो मोनो ओ जेनेब बा ओ दिंखिया, दौस्रम ओ खेरा दाफिनि ओमफायो बेबायदिनो ओ खुंखाफोर ओमफायो आरो मो ओ माने गुबुन गुबुन गोबां मोननो हाबावो आरोना? ओ जायफोरखौ माने ओ खेबसेयावनो माने बुंजोबनो हानाया, ओ माने जाथावना नङा आरो ओ बाद बांसिन मैगंफोरखौनो माने हाग्रानिफ्राय, मोननाय जायो ओ बेफोर मैगंफोर खौ माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जायफोरखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जाबोगासिनो दं आरो
ओं
बेफोरखौ माने बिसोरो ओ बे मैगंफोरखौ बिसोरो एवनानैबो जायो। ओमफाय बेबायदिनो मा माखासे ओ बिदै महरैबो दै होनानै संनानै जायो जे जेरै जारिफोर ओ बेफोर बेफोर खौबोथ' हाग्रानि फ्रायनो मोननाय मैगं ओम फायो बेफोरखौ माने ओ दै होनानै ओ माने बिदै एबा लाव लाव संनानै जानायखौ नुनो मो नो आरो आरो बेफोराव माखासे ना गोरानफोर होनानै संनानै जादेरनायफोरखौ नुनो मोनो ओमफाय बे बायदि दिनो ओ जेरै दिंखिया फोर ओ बेफोरखौ ओ आरो माना मुनिफोरखौबो मोननाय जायो ओ बेफोरखौ ओ माने एवनानै जानाय
ओं
एवनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो ओ आरो बेबायदि दिनो माना मुनिखौ आलुफोर होनानै आरो बेबायदिनो ओ ओ खायफा खायफा सोरबा सोरबा माने ओ ओरैनोबो एवनानै जा नाय जायो ओमफायो बेफो खौ मानो ओ माना मुनि आरो जारिफोरखौ ओ बर'फोरा माने ओ जेब्ला मानसिया लोमजायो एबा जब्रा जायो अब्ला बिसोरो माने बे खौ मुलि महरैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बिसोरो ओ जेब्ला सासे जे मानसिया लोमजायो अब्ला बे मानसिनो बे जाद बिदै आरो माना मुनिफोरखौ ज' लगायनानै बिदै संनानै होयोब्ला माने लोमजानाया ओ राखाङो एबा जब्रा जानायनिफ्राय मानसिया राफ फोद जायो होननानै ओ फोथायो आरो बेखौ बाहायबोनायखौ नुनो मोनो आरो बर' फोरनि समाजाव। ओ ओमफाय ओ दायो नोंथाङा ओ माने न'आव मोननान न'आव मावनानै मोननाय आबाद फोरनि माने मैगंफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हाग गोन नामा?
औ माने बर'फोरनि न'खराव ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरनि अनगायैबो बर'फोरनि न'खरावबो बर' आइजो बा न'खरनि गाहाइ हौवाफोरा ओ रोखोमनि मैगं थाइगं। उम गोसोबानो जानो हानाय बायदि गायनानै लायो। ओ न'नि साखाथियावनो बारि दङब्ला बे बारिखौनो जावग्लिनानै नोङाब्ला सौजों हालेवनानै ओ आथिखालावथ' थ्रेक्टरफोरजोंबो हालेवनायखौ नुनो मोनो। एसे हालौवसो नानै बेफोरावनो मैगंफोरखौ गायो। जेरै बर'फोरनि मैगंफोरा जाहैबाय लाय गोजां बोथोरनि समाव मेसें बोथोराव लाइ लाफा मुला ओमफ्राय बेबायदिनो दुन्दिया। उम गोबां रो खोमनि मैगं मोनो आरो बेजों लोगोसे खुमब्रा दं।
औ।
दैज्लां बोथोराव जोगोनार ओमफ्राय
औ।
ओ ओ थारुन दं ओमफ्राय मैथा भिन्दि गोबां रोखोमनि मैगंं बेफोरखौ बर'फोरा गायनानै लायो आरोना। बिदिनो गावसोरनि जा जानो नांगौबानो मोनो जेनेबा मिथिंगानिफ्रायबाथ' नोङो न'नि न'नि एसे गोजानाव थांनानै खाहैनांगौ। जायो लायनांगौ जायो ओमफ्राय न'नि मैगंखौ न' न'आवनो थानाय मैगंखौ न'नि आइजोआ न'आवनो न'निफ्रायनो ओंखारबानो मोननाय जायो।
औ।
जायो माने न'आव थायोबा मैगंफोरा नांगौबानो मोननाय उम। बिब्दिनो बर'फ्रा उम साखाथिनि गावसिनि न'नि साखाथिनि बारिफोराव गायनानै लायो आरो मैगंखौ।
ओ बेबायदिनो ओ नों थाङा ओ आलु आबादखौ माबोरै मावो एसे फोरमायनानै होनो हा गोन नामा?
अ आलुआथ' बर'फोरनि मेसें बोथोराव मावजानाय आबाद ओ आलु आबादखौ गाहायै ओम हा गोरानाव हा गोरानखौ मोजाङै हालेवनानै बेयाव नांगोलजों बाथि बानायनानै आलुखौ फबै फबै गायनाय जायो। बिनि उनाव गायनानै बिदिनो मास मोननै मोनथामसोनि उनाव मास मोननै मोनथामजोंथ' जाया एसे गो बावानो नांगौ ओ आलुनि बेदर थांनो
औ।
खिनि समखौ बर'फोरा नेनानै न'खरनि थाखायबो आरो फालांगिया बि आदबजों आदबजोंबो दा आलुखौ गायनाय नुनो मोनो बिनो आरो बिनि अनगायैथ' बर'फोरा गोबां रोखोमनि आबादबो मावो आथि हेल'
औ।
नोंथाङा बर'फोरनि फालांगियारि बाबै मावनाय आबाद ओ जायखिजाया मोनसेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ फालांगियारि बागै माने आङो बारा बुजिया बे नोंथां एसे फोरमायना
अ' अ' माने आथिखालावथ' बर'फोरा ओ न'खराव जानायनि अनगायै बाहेरायाव साप्लायबो खालाम माने फानोबो बेनि थांखियै मावनाय आबाद अ'
जागोन दे। ओ बर' फोरा आथिखालाव माने ओ बेबायदि फालां गियारि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला
ओ।
जेनेबा जोंनि जोंनि जायगाथिंनिखौ आङो मेगनजोंनो नुनाय जि जेब्ला आं बेखौ बुंनो सानो जे ओ जोंनिथिं आथि‌ खालाव बांसिन ओ फालांगियारि महरै ओ मैगंनि आ बाद होननानै बुङोब्ला ओ ओ बानलु फिथाइखौ
औ औ।
मा होनो बानलु सिब्रुनि आबाद। खौ मावनायखौ नुनो मोनो ओमफ्रायो बानलु सिब्रनि आबादखौनो माने ओ बांसिन मेसें बोथोर बोथोराव ओ जायफोरहा हाफोरा ओरैनो माने लांदां एबा खा खालि जानानै थायो बेफोराव बे बानलु सिब्रनि आबादखौ मावनानै माने ओ गोबां रां खामायनायखौ आथि खालाव नुनो मोनो ओ बेनि अनगायैबो मा माखासे मैगंफोर गोबां दङ जायफोरखौ
औ
फालांगि महरै ओ बाहायनानै माने माने न'खरनि रांखान्थि हालोदखौ सुस्रांनानै लानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरनि गेजेराव मोननो हायो दायो मेसें बोथोरनि माखासे मैगंफोर जेरै ओ जोंनि जायगायावनो मावबाय थायो ओमफायो बेफोराव दङ ओ जेनेबा ओ ला मा होनो ओ लाव ख बो मोननो हायो ओ लावनि माख माखासे बागानफोर आरो बेनिफ्राय जिंखा फोरलाफोर बहल फोर ओ बेफोरनि माखासे बागान बनायनानै माने बेफोरखौ ओ फालांगियाव बाहायनानै माने बे फोर ओ साप्लाय हरनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो ओमफाय बेबायदिनो हा हाथाय बाजारफोराव फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ ओ ओं बेबायदिनो ओ मेसें बोथोरनि अनगायैबो ओ दैज्लां बोथोरावबो नुनो मोननाय जायो। ओ जायफोरहा न'फोराव माइफोर गायखांनानै एबा माइफोर गाया बैफोर न'खर माने बेफोर मैगंफोरखौनो मावनानै माने जान जानाय एबा न'खरखौ सुंथानायखौ नुनो मोनो ओमफ्रायो ओ बेफोर बेफोर मैगंफोरनि बेलायाव नायोब्ला नुनो मोनो जेनेबा ओ सबायबिमा, भिन्दि ओमफ्रायो ओ खुमब्राब फोर ओमफ्रायो ओ जोगोनार बेफोरखौनो आरो बेनि अनगायैबो थास'फोर ओमफ्रायो ओ ओ बेफोरखौनो माने बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो जायफोरखौ ओ हा हाथायाव एबा बाजारफोरावबो ओ सामफ्रामबो मोननाय जायो। ओ जायनि थाखाय बेफोरनो माने माने गाहाय एबा दिडिमान्ड दंसिनो होननानै बुंनाय जायो आरो
औ
ओ बेबायदिनो जोंनिथिं फालांगियारि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो।